बाय नोंथां
नोंथांनिसिम सानजौफुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ नंगौ नोंथां आंनिसि आंनिफ्रायबो बिदिनो ओमफ्राय नोंथां दिनिनि टपिकखौ जों मा आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथां?
बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जोङो न' बां लुनायनि सायावनो सावरायनोसै
औ नंगौ नोंथां आं दिनैनि टपिकखौ बिदिब्ला आं न' बांंखौ लानानै सावरायनोसै बिदिब्ला आं एसे ओ‌ ओ सावराय ओ एसे बुं बुंनानै होनसै नोंथां नोंथाङा एसे फारि फारि खोनासंलांदो
औ जागोन
ओ गिबियावनो न' होननानै बुङोबा जोंनो न'खौथ' जोंनो नांगौ नङा ओमबा नों थां जों न'निफ्राय ओ जोबोरै रैखा मोननो हायो जेरै ओ अखा बार ओ बायदिसिना दंफां लाइफां जेनेबा गोलैसिनाय एबा माबासिन बे जोङो बुहुत खारगनो हायो नङा ओमबा नोंथां
औ नंगौ
औ ओ जेरै जों न' गंसे लुनोबा जेरै जोङो ओ जोबोरै जेनेबा न' गंसे लुनोबाथ' जोङो जेरै हानि न' होनना बुङोब्ला जोङो फास्ट बेवहाय जोंनो ओ खुन्था गायनांगोन औवा खुन्था नङा ओमबा नोंथां आरो बेनि उनाव औवाखौ खौ जोङो ओ बेरा बेराया हेबनांगोन आरो बेफोरो बेराया जायोबाथाय जे कमप्लिट जेनेब जाया जायोबाथाय आरो बेयाव बेरायाव जोङो गोबोरजों गोबोरजों हाजों जोङो दैजों मिक्स खालामनानै गाग्लिनानै जों बेखौ जोङो गाग्लि गाग्लि गाग्लिनानै जों बेखौ लिरनांगोन नङा ओमबा नोंथां आरो बिनि उनावहाय आरो गोजौनि बेलायाव नायोबाथाय जोङो गोजौआव जोङो जेरैहाय ओ थकथा बाथाम बेखौ होनांगोन आरो आरो बेनि उनाव जोङो थिं ओ थिंखौ नांगोन जोंनो
नंगौ
आरो बिनि उनाव ओ जेरै बायदि बायदि एसे फिसा फिसा फिसौ जेरै गुना गुना आरुं आरो नट बल बेखौबो जोङो ना औ जोंनो बेफोरखौ नांगौ जायो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि फिसा फिसा बुस्थुफोरखौ जोंनो न' लुनायाव जोंनो नांगौ जायो नङा ओमबा नोंथां? औ ओ बिदिनो हानि न' आरो ओ पाक्का ओ पाक्का होननानै बुङोब्ला जों जेरै पाक्का न'वाव जेरै जोंनो जेरै बाला सिमेन्ट अन्थाइ ओ बिदिनो इता इता बायदिसिना जोंनो गोनां नांगौथि गोनां माबा जायो जेरै गंसे पाक्का न' लुनोबाथाय जों बिदिनो बेबायदिनो जेरै ओ बालाखो लानानै बाला सिमेन्ट ओ बेखौ गलायनानै जोङो बेखौ जोङो ओ मोननैजों मिक्स खालामना दैखौ खालामनानै जोङो इथायाव जोङो जेरै प्लास्टार खालामनाय जायो आरो बेबायदिनो एखे रोखोमनि आरो खिन्थु जों ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो पाका ननिसाय हानि न'आव थानानै जों एसे माने गुसु एबा जों ओ गुसु भाफखौ जों मोननो हायो आरो दानोथ' आवगायथ' जोङो मानो होनबा जोङो' हानि न'आव आवगायथ' दाथ' आवगायफ्रायनो जों जेनेबा हानि न'आव थाबोबाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ
औ
गोदोनिफ्रायनो आबौ आबैमोना जेरै थोरिनि न'आव थाबोनानै जेरै ओ मोजां मोनोमोन आरोना ओ नोंथां नोंथाङा एसे ओ हानि न'आव एसे सावरायनो‌ हायो हानि बिखय एबा न'नि बा न'नि बिखय
गिबियावनो नोंथांनि बुंलांनाय खोथाफ्रा थार जोङो गासैबो सुबुंफोरनो न'खौ नांगौ जायो मानो होनोब्ला न'आ सुलुंखौ बार अखा सारअन्थाइ सान्दुं आरो खायसे गिख्रंथाव जिब जुनारनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामो बेनि थाखायनो साफ्रोम सुबुङा न'खौ गोनांथि जायो गोदोनि गोदोनि समनिफ्रायनो जाय सुबुङा एसे धोनिमोन बेफोरबायदि सुबुङा हाबवाल न'खौ लुनानै लायोमोन नाथाय गोदोनि न' आरो दानि न'आव गोबां फाराग नुनो मोनो जेरैबायदि दानि न'आ जोङो न'आ पाक्कानि न'बाबो गोबां रोखोमनि थायो जेरैबायदि आसाम टाइप बम्बाइ टाइप बिदि दिं सारथानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो गोदोनि न'खौ आं गोदोनि न'नि बागै आं नोंथांनिसिम फंनैसो खोथाखौ फोरमायनानै होग्रोनि गोदोनि न'आ बांसिनानो थुरि आरो औवाजों लुनाय न'मोन थुरि न'खौ लुनायाव जेरैबायदि औवाखौ दाननानै जों औवाखौ फु- सा बानायोमोन आरो औवानिनो जोङो जेरैबायदि जेनलाब बायदिसिना खालामनानै जों न'खौ हाब्रु गोबोरखि गाग्लिनानै मोजाङै लिरनानै लायोमोन बेनिफ्राय गोजां बोथोराव जों रैखा मोननो हायोमोन आरो जेरैबायदि जोंनि औ गोदोनि दिनावथ' दानि मुगानि गोदान गोदान जेरैबायदि थिं बायदिसिना ओंखारदों गोदो बेफोरबायदि थिंबो गैयामोन गोदो हानि थिं आरो थुरिनि थुरि एबा नारानि थिंसो बानायनानै थायोमोन गोदो थुरिखौ हानानै बेखौ फोराननानै जेरैबायदि जेनलाब बायदिसिना हेबनानै थुरिखौ सोनानै बेवहाय उम थेवल बायदिसिनाजों खानानै उखुम बानायोमोन नाथाय आथिखालाव दिनै गोबाङानो बेफोरखौ बानायनो थांला दिनै आथिखालाव गोबां गोनोखोनि दिहुनायाव थिं बायदिसिना दिहुनबाय बेखौसो मानसिफोरा गोरलै राहानि थाखाय बाहायो
औ नंगौ नोंथां।
गोदोथ' बांसिनानो सुबुंफोरा बेफोरबायदि थुरिनि न' आरो माइहुं बायदिसिनानि खौ हमनानै होखायोमोन नाथाय हानि न'आ गोदो गोदाय जोबोर गुसुमोन
औ नंगौ नोंथां
जोङो न'खौ साफ्रोमबो सनो नांगौ जायो मानो होनोबा जों न' गैयाब्ला सुबुं माहारिया रैखाथि गैया
नंगौ नोंथां नांगौ जोंनो न'आनो मन आरो दा
नाथाय दिनैनि न'खौ आङो फंनैसो बुंनानै होनो दिनैनि न'आ जेरैबायदि पाक्का पाक्कानि न'खौ जोङो जेरैबायदि बेखौ बानायनो रड सिमेन्ट बाला अन्थाइ इथानि गोनांथि जायो नाथाय जों गोदोनि
सेन गिबिलबो सेन गिबिलबो नांगौ जायो जोंनो पिनगाथिनि थाखाय
नंगौ नाथाय गोदोनि दिनाव बेफोर बायदि जोङो रांखावरि खरस खालामनानै बानायनांगौनि गोनांथि गैयामोन गोदोनि दिनाव मिथिंगायावनो मोननाय बायदिसिना दंफां लाइफां बायदिसिनानिफ्रायनो जों न'खौ गोरलै राहायै बानायनानै लानो हायोमोन आरो रांखावरिनिबो खरस जायामोन दिनै गोबां जोङो न' गंसे लुनोबाबबो गोबां रांनि खरस जायो जेरैबायदि पाकानानि न' लुनायाव बे बेखौ बानायनो थाखाय मिस्थ्रि जगारि बायदिसिनाखौ जों होनायावबो गोबां रांखावरि खरस जायो लोगोसे बे पाक्का न'खौ बानायनायाव जोङो सिमेन्टजों मोजाङै थालायनानै दोनबाल' जाया बेखौ जोङो फुटिं बायदिसिना आरो। रं बायदिसिना होनो गोनां जायो।
गंसे पाका औ नंगौ नोंथां जों गंसे पाखा नाव लुनांगौबाबो बेयाव गोबां दै होनांगो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दै होयोबासो माने जोंनिया
आरो बेवहाय जोङो सिलिं बायदिसिनाबो होनांगौ जायो जों न' पाक्का लुनायाव काट बायदिसिनानिबो गोनांथि जानानै फैयो
औ लाइननिबो गोनांथि जाना फैयो जेरै पल्स
आरो आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो प्लास्टारल' मारिनानै थाया टाइल्स बायदिसिनाबो होनो हमदों गोबां गोनोखोनि दिहुननाय जेरैबायदि टाइल्स बायदिसिनाखौ होनानै सुबुं माहारिया न'खौ समायनानि सायाव समायनासिन खालामदों गोदोनि दिनाव सुबुं बा जानो लोंनो मोनब्लानो जाब जुबबाबो थायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव सुबुंफोरा जानायखौ दोन्थ'नानैब्लाबो गावनि न' बांफोरखौ साब सिखोन खालामनो हमदों नंगौ जोङो न' बांफोरखौ जेसेबां हायो साब सिखोन खालामनांगौ मानो होनोब्ला जोंनि न'आ साखोन सिखोन थायोब्लासो जों बे बेराम आजारनिफ्राय
बेमार आजारनिफ्राय खारगनो हायो आरो औ औ नंगौ नोंथां औ
ओंखायनो जों न' बांफोरखौ जेसेबां हायो साब सिखन बायदिसिना खालामनो नांगौ
औ नंगौ नोंथां
जाहाथे जोंनि देहाया गोग्गो आरो बेराम आजारनिफ्राय खारग'नो हायो
औ नंगौ नोंथां औ
बिदिब्ला नोंथांङाबो फंनैसो बुंनानै होदो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दा जेरै आगोलाव एसे बुंनानै थांबाय नङा हमबा जों गंसे न' ल'नांगबा जोंनोबो जोबोरै फिसा फिनला बुस्थ नांग नङा होनबा जों गंसे जेरै पाका न' लुनांगौबा जोङो बेयाव जों गोबां रोखोमनि रोखोमनि नांगौ जायो जेरै सिलिं सिलिं लाइन टार नङा होमबा नोंथां
औ
औ आरो बिदिनो जोङो न' न'फोरखौ जों जुदि मोजाङै गोजोनै एबा साफा सुफा लाखिबा जों माने मा बेमार आजारनिफ्राय जों बारग'नो हायो आरो
औ आरो जों गंसे न'आ मोजां जायोब्ला जों बे न'आव थानो मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ आरो न'जों लोगोसे जोङो न'आवबो जोङो न' खाथि खाला जेरै बिबार बिबार बिबार गायोब्ला जों न'खौ मा समायना नुयो आरो
औ नङाआबा गोबां रोखोमनि थायो जेरैबायदि दै दैबाना लोमजाबाय थानाय जायगायाव बांसिनानो बै सांनि न' लुनानै थायो
औ नंगौ नोंथां आरो न'आबो जोङो न'खौबो मानसिफोरा गोबां रोखोमनि स्टाइलनि नुयो जेरै आसाम टाइप नङा होमबा नोंथां मुम्बाइ टाइप एलकाटिं बिदिनो बिल्डिं बिदिनो गोबां रोखोमनि रोखोमनि दं आरोना
औ नंगौ नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जों जिब जुनादनि थाखायबो जेरैबायदि बोरमा मानो होनोब्ला गासैबो जिब जुनारनोबाबो थाग्रा न' नांगौ बेफोरबायदि
औ नंगौ नोंथां औ
सौ बोरमा अमायाबोथ' मानसि बायदिनो जिउ दङ बिसोरहाबो गांनाय उखैनाय गोजांनाय अखा बारनिफ्राय खारग'नायनि बिनि थाखायबो जों सुबुं माहारिया गोबां राहा खालामनानै होदों जों जिब जुनारखौ फिसिनानैल' जाया जों बेखौबो जोथोनै दोननांगोन बेनिखायनो जों बिसोरखौबो सान्दुं अखा बार बायदिसिनानिफ्राय रैखा मोनो जों जिब होनानि थाखायबो न' बायदिसिना बानायनानै होयो
औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ बिदिब्ला जों उननि समाव मोजाङै सावरायसिगोन नों सावरायसिगोन दे बिदिब्ला गोजोननाय थाब